ओ नो नोंथांङा
औ नोंथां खोनादों।
अ ओ बिदिब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय बिदिब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि बर बर' आबादारिफोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै दसे सम सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामदोंमोन नोंथांङा फ्रिबा दसे सम आंजों सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन नोंथां।
अ ओ बिदिब्ला जोंनि ओनसोलथिंजाय बा जोंनिथिंजाय ओ बहत जोंनि आ आबादारिफोरा माबोरै आबाद मावो आं बिनि सोमोन्दै एसे खोन्थानि।
औ
औव जोंनिथिंजाय दैज्लां बोथोराव जोंनि आबादारिफोरा बांसि नानो गुबै आबाद खालामो होनोबाथाय माइ आबाद खालामो आरो। ओं औव मेसें बोथोरावबो आंङो जोंनिथिंजाय बिदि माखासे आबादारिफोरखौ माइ आबाद खालामनायखौ नुनो मोनो नाथाय बांसिनखौनो दैज्लां बोथोराव माइ आबाद खालामनाय खौ आङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो माखासे मैगं थाइगंनि आबाद बेफोरखौ बो आंङो खालामनायखौ नुनो मोनो आरो मेसें बोथोरावहाय ओ बारा एसेबां आबादारिफोरखौ माइ आबाद खालामनायखौ नुनो मोना मानो होनोब्ला ओ जोंहा मेसें बोथो बोथोराव अखाफोरबो फैनाय जाया नालाय बेनिखायनो माखासे दैनि आंखालफोर जायो होननानै आं मोनथियो आरो
औ
औ नाथाय माखासे आबादारिफोरा बे मेसिन फोरनि मददजों दैफोरखौ दिहु नानै माइ आबाद खालामो आरो बेजों लोगोसे नो माखासे आबादारिफोरा माखासे गोरान खेथिफोर खालामो आरो ओमफ्राय फाय ओ दैज्लां बोथोराव बा हले जोंनिथिंजाय बिदि आबादारिफोरा गा बयबो माइ आबाद खालामो आरो गावनि थांना थानायनि थाखाय ओ बे माइ आबादखौ नाय जायो ओ जोंनिथिंजाय आरो बे माइ आबादखौ माबोरै खालामो होनोब्लाथाय गिबियाव हाय ओ खोथियाफोरखौ थियारि खालामनानै लाग्रोयो आरो। गावनि दब दुब्लिफोरखौ दब्लायसे दब्लायनै एवग्रोनानै बेवहाय खोथियाफोरखौ फोग्रोयो। बेनि उनावहाय जेब्ला खोथियाया फुजानाय महर जायो एसे गोलाव जाना गायजानाय महर जायो अब्ला बै समावहाय ओ गावनि जेखिनि दुब्लि दं जेराव माइ गायगोन बे दुब्लिफोरखौ ओ ट्रेक्टर बा मोसौफोरजों हालेवनानै लाग्रोनायखौ आंङो नुनो मोनो आरो।
ओ औ आगोलनि दिनावहायथ' गोबां बिदि जेब्ला आंङो उन्दै सममोन उन्दै बैसो सोआवहाय आङो ओ गोबां आबादारिफोरखौनो बिदि मोसौफोरजों हालेवनायखौ नुनो मोनदों मोन नाथाय आथिखालावहाय बांसिनखौनो ट्रेक्टर फोर बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। मानोना ट्रेक्टर फोरजों जोंहा समनिबो गोबां रैखा जायो मानो होनोब्ला सानसेयाव जों मोसौजों हालेवोबब्ला सानसेआव जोंहा ओ बारा एसेबां हालेवनो हाया नाथ ट्रेक्टर फोरजों बा सानसेयावनो गोबां बुरजा हाफोरखौ हालेवनो हायो बिनिखाय नुनो मो बिदिनो आंङो माखासे आबादारिफोरा दायो बांसिनानो ट्रेक्टरफोर बाहायो आरो गाव दुब्लिखौ हालेवनो थाखाय आरो बिनिफ्राय औ बिनिफ्राय जेब्ला गायजानाय जायो हालेवखांनानै ओ हाखौ जेब्ला गायजानाय जायो अब्ला बै समाव बे खोथियाफोरखौ माखासे हाजिरा फोर लानानै फुयो आरो बिनि उनाव माखा माखासे रुवानिफोर लानानैहाय ओ बे खोथियाफोरखौ माइ महरै गायनायखौ आङो नुनो मोनो आरो आरो बिनि उनावहाय गोबां बिदिनो ओ जो थोनफोरखौ लानायखौ नुयो आङो माखासे हासारफोर बिदिनो होनानैहाय बिदि मा फोरखौ गोबां जोथोन लानायखौ आं नुनो मोनो हानायनि बा माइ मोननायनि बोथोर फैजासि जों गोबां बिदि जोथोन लानायखौ नुनो मोनो आरो जेब्ला हानायनि बोथोरा फैयो मोननायनि बो थोरा अब्ला बै टाइमाव बे माइफोरखौ हानानै ट्रेक्टरफोरजों बिदिनो ओ मेसिन फोरजों नानानैहाय बा ख्रियाव हा सोना लानायखौ आङो नुनो मोनो आरो जोंनि आबादारिफोरखौ
औ नंगौ
औ थिग बिदिनो ओ मेसें बोथोराव बिफोबाय बेफोरबायदिनो आबाद मावनायखौ आङो नुनो मोनो आरो ओ दैज्लां बोथोरावहायबो माखा से ओ आबादारिफोरा माइ आबाद खालामनायनि गेजेरजोंबो आरोबाव माखासे मैगं थाइगंनि आगा आबादफोरखौ खालामनायखौ आं नुनो मोनआरो मोनो आरो जोंनिथिंजाय। अब्ला नोंथाङाबो नोंसोरनिथिंजायहै मेसें आरो दैज्लां बोथोराव माबायदि आ बाद खालामो आरो मा मा आबाद खालामो एसे फोरमाय जागोन नामा?
औ नोंथां हागोन नंगौ थारैनो माने बर'फोराथ' गुबैयै माने आबादखौनो मावनानै जाग्रा हारिखा। गोबां खम जोंहा माने ओ बेफार फालांगि खालामग्राफोर नङाबा साख्रि बाख्रि मावग्राफोरा बर'निफ्राय बहुदआनो खम नालाय दा गासैबो माने जोंनि बर'फ्रानो माने आ बादखौनो बांसिनै मावो बेबो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मेसें बोथोराव मेसेंनि आबाद आरो दैज्लां बोथोराव दैज्लांनि आबाद दा दैज्लां हिसाबै न गौ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो। ओ माइ गायनो थाखायथ' नोङो खोथियाफोरखौथ' फोखानांगोन नङा होमबा गुबैयै। दा ओ बेखौबो मोननै रोखोमै आं जोंनिथिं नुदों आरो माने माखासे दैज्लां समावबो माने दैज्लांनि एसे सिगां फाथोफोरखौ फोनानै दोनो नङा होमबा बे फाथो थिलिफोराव गायनो थाखाय माने ओ बेथ' एसे लेट एसे उनावहालागैसे दाननाय जायो नालाय। फाथोखौ दा बेयाव गायनो थाखाय माने बै खोथिया फोनाय फुनानै माने खासिया जावायनानै दोननाय आं जोंनि साइदआव नुयो आरो। आरो बियो जेब्ला मोजां गस ओ खायो गिदिर गिदिर जायो अब्ला आरो बेखौनो फुफिननानै माने फाथो थिलिफोराव गदायैबाबो गायनाय जायो आरो नोंथां जोंनिथिं। दा बिदिनो माने माइ होननानै बुङोब्लाथ' नंगौ गोबां जोथोन लानांगौ जायो आबादारिफोरा। माने गायनानै दोनबाल'थ' जाया नालाय दा बेयाव सानफ्रोमबो ना गौ बायदि बबेथिं दै हाबदों बबेथिं दै हाबाखै बेखौ नायबाय बयनांगोन। आलिफोरा हाग्रा जादोंबा बेखौ एसे एवस्रोना होनांगोन। नंआ ओमबा? बेनोथ' आबादारिनि खामानि नालाय आरो अबेबा माइफ्रा एसे एम्फौ जादोंबा बेयाव जोङो नोंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो मुलिफोर होनानै जोङो बेखौ खारहोनाय जायो। बिदिनो माइ ओंखारनाय सिमहालागै जोंहा मोजां जोथोन लानांगौ जायो आरो माने नङाबा माने दैफ्रा नांगौबायायदि मोनाबा अबेबा साइदफ्राव एसे गोजौ हाब्रां आखाइलेम्फोर जानानै बेयाव गोरान जानानै दंबा माने एन्जरफोरनि थाखायबो मोजां जायो आरो बेफोर जायगाफोरा। बेफोराव एनजरफ्रा खुरनानै माने माइफोरखौ नस्थ' खालामो आरो अरखायनानै बिनि थाखायनो माने माइ ओंख खारजासिमा दै मोनोबा आबादारिफोरनि थाखाय बिराद मोजां आरो माने दै थानानैनो माइ ओंखारनाय जायोबा माने बिराद बे माइआ मोजां जागोन। गोग्गो जागोन माने। नङाबा माने जुदि माइ ओंखारनाय समाव मोजां खुहाफोर नङाबा निहोर नङाबा अखाफोर मोनाबा दै गैयि जायगायाव‍ बे माइफ्रा गोबां माने थेफा जायो होननानै मिथिदों आरो माने बियो गोग्गो माइ जाया आरो रंग'नाय माखासे माइफोर जायो। बिनि थाखायनो दैया माइनि थाखाय बिराद गोनांखा जेब्ला माइआ ओंखारखांबाय एसे माने जायखौ रन्दै होनलायनानै बुङो। फार्स्टावथ' माने गिबि गोरलै जायो नालाय बे माइआ बिबार बारनानै बियो जेब्ला फिथाइ थाइजेनो अब्ला गोरलै जायो नालाय बियो रन्दै गाबनि जायो दा बेफोरो एसे राबाथाय अब्ला दैनि बारा गोनांथि गैला होननानै सानजायो आरो मानो होनबा बे समाव माने मेसें बोथोर हाबहैनायखाय माने बारफोर बारोबा बांद्राय दै दोनोबा बे माइफ्रा गेलेमला बायनायखौसो जों नुयो आरो दा बिदिनो दैज्लां समफ्रावथ' नंगौ गोबां बेबायदिनो गोदोनि समाव नांगोलफोरजोंनो हाल एवोमोन। न'खर न'खर गासैबो मोसौफोरानो दंमोन नाथाय दानि जुगाव मोसौफोरा न'खर न'खर गैला नालाय आरो दुब्लिफ्राव नोङो माने दानि गोदोनि माने साननि दुंथायजों दानि दुंथायजोंथ' गोरोबखाला नंगौ जों उन्दै उन्दैयावथ' बेबायदि इसिबां गरमबो जायामोन नङा होमबा एसे जों आन्दास मोनलायनाय दा बारायबोनायखौ मोनदों आरो गरम फोरखौ दा बेबायदि गरमाव दुब्लियाव सानसे थानानै नोङो मावनो बा हालौनो हाया। आरो बेनिखायनो ट्रेक्ट'रफोरजों होनाय जायो आरो माने मोसौजोंबाथ' नोङो मा माने फुंनिफ्राय नोङो ओंखाम जानाय समसिम दसथा एगार'थासिमल'सो हाल एवो हागोन नङा होमबा जुदि जिसे बाजिसिमल' हायो बेलासियावथ' रावबो मोसौजों हाल जुरिफिननानै हालौनायखौ नुखाया जोंनिथिं जोंनि आबादारिफोरखौ आबादारिफोरनि हालेवनाय समानो फुङावल'खा दा नोङो ट्रेक्ट'रजों होबाथ' बेफोरबायदि समबो नाङा नोंनो गोसो बायदि फुङावबो हालौनो हागोन ओंखाम जाखांनानै बेलासियावबो हालौनो हागोन गोसोबायदि नालाय नोंथांमोननाय बेदिनो खम समनि गेजेरावनो गोबां हाफोरखौ रेडि खालामनानै होनो हायो थियारि खालामनानै होनो हायो।
लांदां
दा बिदिनो नंगौ माइ गायनायावथ' गोदोनि समाव सावरिफोर माबाफोर जालायनानै गायनाय नुयोमोन बिदि खामला हाजिरा फैसा थाखाजों बारा हाबाफोरखौ नुवामोन आरो नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदिया गोमालांबाय आरो माने गासैबो खामला नङाबा सावरि बेफोरसो जाजोबनो हमबाय आरो दा सावरि गायलायनाय गैला बेबायदिनो फाला बदल होलायनाय गैला नङा होमबा बेबायदि जालांबाय आरो जोंनिया दा जोंनि थिंथ' माने माइ गायग्राफोरखौनो मोननो बिराद थान जायनि थाखाय माइ गायहोग्रा बे आबादारिफ्रा फुरा माबायो आरो मा होनगोन बेखौ ओ नेलायनांगौ जायो आरो दिनै गायनोबा मोना गाबोन गायनोबाबो मोना बिदि जायो आरो नोंथां नेलायनानैसो गायनांगौ। जायो समफोरखौ मिलाय होलायनानैसो दा बे दैज्लां बोथोरावनो जोंहा माने मोनसे बिराद गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनायबो दंना जायखौ हाल जांख्रा नांगोल जांख्रा होननानै। बुंलायोना दा नाथाय गोबां खालामनाय नुला गोदोनि हाल जांख्रा नांगोल जांख्राजों दानि बेबायदि नांगोल जांख्राफोरजों रुजुयोबा गोबां फारागथि दङ आरो गोदोनि हाल जांख्रा फोर माने गोबां रंजाथाव जायोमोन आरो जोबथा माइ गायनायखाय हाब्रुफोर लायनाय होसोलायनाय दायो बिदिनो गोबां ओ माने सि दानायखौ नुयोमोन नाथाय दा मा जाबाय बिदिनो नांगोल जांख्रानि मुंङै दब्लायसे दब्लायनैल' बिदि लास्टआव दोनहैनानै बेखौ गायबाय। बेयावनो सिरि सिरि सासे सानैजोंनो गायबाय बेनो फोजोबबाय बिदिल' जासै आरो दा नोंथांजोंनिथिं। दा नोंथांमोनथिं बे नांगोल जांख्राफ्रा दाबो मोजांङैनो जायोना?
अ नोंथां ओ नोंथांङा फोरमायनाय बादिनो जोंनिथिंबो बिदिनो आरो आगोलावहाय गोद दोआवहाय ओ बिदिनो रंजानाय बिदि जायोमोन दा हाल जांख्रायावबो नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदिखौ नोंथां नोंथांमोननि बायदिनो जोंनिथिंबो नुनो थांला आरोखि।
औ औ
आरो जेरैहाय नोंथांङा फोरमायदोंमोन माखासे रुवानिफोरनिबो नेलायनांगौनि गोनांथि जायो अब्ला जों निथिंबो बिदिनो जायो आरो नोंथां बुंनाय बादिनो।
औ
औ अब्ला बिदिबा नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोन गोजोननाय मोनबाय आरो नोंनिफ्राय माखासे खोथाफोरखौ मिथिनानै मोजां मोनबाय जोंहा समाबो जासिगोन जोंनि सावरायनायखौ। बेसेयावनो दोनथ' जासिगोन नामा?
औ नोंथां दे गोजोन्थों हामबायसै।